हेलौ नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
अ नोंथां नै ओरैनो जिरायनासो दंगासिनो आं ओरैनो। साहा फुंबिलिनि साहा लोंखांनानै बायजोआव जिरायनानै दंगासिनो
आंबो बिदिनो नै नोंथां ओ लामा लामा दसे बार जादों।
औ
बिदिब्ला नोंथाङा ओ मोनसे आयदानि सायाव दसे सम सावरायनो सम होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला जों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनोसै नामा नोंथां। आजिखालि बे जोंनि सोलिफु जे डिजिटेल मुगा होनोना नोंथां बै ओ डिजिटेल ए आइ नि जुग माने ओ टेक्न'ल'जिया नैबेफोरो माबोरै ओ जाबोदों माबोरै जालांगासिनो दं जों माने बेफोरनि सायाव जों एसे ओ सावरायनो नामा नोंथां
औ सावराय सावरायजागोन नोंथां औ।
औ औ। माने ओ आथिखाल बिथिङाव जोंनि ओनसोल एबा जायगा जोंनि हादोरफोरखौ नायोब्ला माखासे ओ गोदो गोदायनिफ्राय आथिखाल बिथिं नायोब्ला जोबोद ओ दिफारेन्सखौ नुबोबाय आरो नोंथां ना गोबां फारागथिखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथां जों गोदोनि लेखा फरायनाय होन आरो दानि लेखा फरायनाय होन गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनसै आरो जों बेनो नों थां ओ दिजिटेल होनोब्ला दिनै ओ जोंनि जायगा एबा ओनसोलफोरावबो गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों माखासे डिजिटेल टेल जानायनि गेजेरजों ओ फारसेथिं मोजांखौबो नायनो हायो आरो फारसेथिं जों गाज्रिखौबो नायनो हायो आरो नोंथां। जोङो दिनै उ मोजां गुनफोरा जों ओ मख'नो गोनां जायोब्ला जेरै जोंहा गामि ओनसोलाव एबा सोहोरफोराव माबा मोनसे ओ गोनांथार एबा गोनांथि जायोब्ला जेरै जों ओ हमनानै लानो हायो जोंहा मबाइल एबा जानबुं ना जेरै गोदोनि समाव जोंहा बबेबा जायगायाव बबेबा हादोरफोराव बेरायनो एबा दावबायनो था ङोब्ला जों बै जायगाफोरखौ माने जेबो मिथियामोन आरो नोंथां। नाथाय आथिखाल बि थिङाव जों एडभान्स माने नायग्रोजोबनानै लानो हायो ओ बै ससियेल मेडियाफोरनि गेजेरजों बै जायगायाव मा जादों मा जायाखै बेफोरनि बारै जों मि थिजोबनानैसो बबेबा जायगायाव दावबायहैनोब्ला माने ओ मोजां गाज्रि खौ नायनानै दावबायहैनो हायो आरो नोंथां माने बेफोरखौ जों बुंनो थाङोब्ला बेयो मोनसे ओ एडभान्स टेक्न'ल'जिनि मोनसे मोजां गुन होननानैबो जों बुंनांगोन आरो नोंथां
औ औ
जों बेबायदिनो गोबां गोदान गोदान माखासेे ओ टेख न'लजिजों दिहुनजानाय माखासे ओ जों गोबां मुंख'नो हायो जेरै जोंहा जाय नेटवार्क ना नोंथां टावारखौ बाहायो जों बेफोरखौथ' गोबां गामिफोराव जायगा लायै जायगा खुन थियाफोरजों गायनाय नुयो आरो नोंथां माने ओ बे खौबो माने जोंनि दानि गोदान माखासे बिगियानारिजों दिहुनग्रा एबा माखासे इन्जिनियारफोरा बे खौबो गोदान आदबजों ओ माखासे लन्स खालामनो थाखाय प्रिपारेसन खालामबाय थानायखौ नुदों आरो नोंथां। जेरै जों माने ओ बुंनो थाङोब्ला बे टावार फोरा बारा गोबाव थानाय न लिया होननानैबो जों माने ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं आरो नोंथां जेरै बे जोंनि दानि दायो भारताव सोलिबाय थानाय बे जेनाखि जिअ' ना जि'अ टावार होननानै बुङो बेबो माने सेटेलाइटजोंनो जाजोबसिगोन आरोखि नोंथां।
नंगौ नंगौ
बावैसो सिगां माने जेरै मोनसे लन्स खालामदोंना ओरै ब्लु बार्ड ओ ब्लक टुखौहाय माने जोंनि इण्डियायाव बै सेटेलाइटखौहाय जाय जिअ' नेटवर्क बेखौहाय माने सथ्रस'था माने बेखौ सेटेलाइट गोजौजोंनो माने ओ नेटवर्कआ खामानि होजोब सिगोन आरो नोंथां माने बैफोर एडभान्स टेक्न'ल'जिखौ जों डिजिटेल मुगा होनोब्ला माने सावरायनो हाफाया- हाफायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ
माने आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै गोबां माखासे बेफोरखौ जों बुंनो हायो गोदोनि समावहायथ' बै खिन्थिगासे थुनफावथायनो जा ट्रा गाननो बै ओ जारा फाग्लानि माबा देखायनाय बैफोरखौ जोङो गामि ओनसोलाव ज' ज'यै लैहोर लैहोर थांनानै बबेबा ओ जायगाफोरावसो नायनो गोनां जायोमोन आरोना नोंथां ‌। नाथाय आजिखालि बेफोरखौ साना नायोब्ला माने बेफोरनो दिनै ओ सिनेमा महरावहाय गिदिर गिदिर स्क्रिन बबेबा हलफोरावसो जों नुनो मोनसै आरो नोंथां।। बेफोरनो माने माने ओ जोंनि टेक्न'ल'जि एबा एडभान्स टेक्न'ल'जि नि जौगाबोनायखौ जों गोबां नुनो मोनदों आरो नोंथां। नोंथाङाबो बेबायदि ओ आजिखालि डिजिटेल मुगा होनोब्ला माबायदि सोलिनानै दं माबायदि जानांगौ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। आथिखालावथ' जोङो मोनफ्रोम माने फिसानिफ्राय लानानै जोङो गिदिर गिदिर मा होनो खामानिसिम जोङो दिडिजिटेलाइज जानायखौ जोङो नुनो मोनदों हमनानै ला जोङो मोननाय जोङो फरायसालिनिफ्राय लानानै बा दखान जायखिजाया दखानदारफोरखौ लानानै माने मोनफ्रोम बिथिङावबो जोङो डिजिटालइस जानायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो फरायसालिफोरावबो जोङो आथिखालाव गोदोआव जोङो पेन्सिलजों लिरजानाय जोङो बर्डफोर बाहायोमोन जायखौ ब्लेक ब्लेकर्ब्ड होननानै बुङोमोन नाथाय बैफोरबो आथि खालाव जों नुनो मोनबाय जे बेफोरनि बाहायनायानो गैला दायो खालि बे डिजिटेल जायखौ डिजिटेल बर्ड होनो जोङो गिदिर स्क्रिन एबा टि भि बायदि ओ ओ मोब्लिबजों सोलिनाय बे स्क्रिनफोरावनो जोङो लिरनानै बा बेजोंनो फरायसालिफ्राव जोङो फोरोंनायखौ नुनो मोनो
नंगौ नंगौ
बेनि उनावहाय ओ बेबायदिनो आरो जोङो माखासे दखानदारफोरखौबो जोङो गिदिर गिदिर ओ माबानि थाखाय गावखौ गोसार होनायनि थाखाय बा प्रमसन खालामनायनि थाखाय माने गिदिर गिदिर इस्क्रिन लागायनाय नुयो नुनो मोनो जों ओ दखानफोराव बा बबेबा लामाफोराव गिदिर गिदिर गिदिर बिदिनो ओ फोसावथाइ होनाय माखासे स्क्रिनफोरखौ जोङो नुनो मोनो ओ नाथाय गोदोनि समाव बेबायदि जोङो नुनो मोनामोन जोङो पेपार बा बिदिनो प्रिन्ट खालामनानै
औ
सो जोङो बा लिरनानैसो जोङो होनायफोरखौ बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ओ नाथाय नाथाय बैफोरबो ओ‌ बे नाथाय बैफोर बेबायदिनो गिदिर गिदिर पस्टारफोरखौबो आथिखालाव दि दिजिटेल बा मेसिनजों जोङो गिदिर गिदिर माने प्रिन खालामनानै जोङो सिथाबनायखौ नुनो मोनो बा होनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जोङो दखानफोरावबो जोङो ओ गय बा गय दखान साहा दखाननिफ्राय लानानै जोङो गिदिर गिदिर ओ गेलामाल दखानफोरहालासिनो जोङो नुनो मोनो जे जोङो आथिखालाव डिजिटेल मोन मोनसे जोंहा फैसा लानाय ओ‌ ओ आर बेखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनसै जेरै गुगोल पे फनपे
नोंगौ
बे जेब्ला फैस जों सोयो अब्लानो बै ओ ओ बिसोरनियाव स्पिकारावहा‌ गाबहैनाय बेसेबां हाबखो बेसेबां ओ फैखो फैदोंना फैयाखै बेखौ मिन्थिनो थाखाय ओ गाबनाय बिफोर बायदि फोराबो माने मोनफा मोनफा डिजिटेल जाजोब्बाय आरो नोंथां
नोंगौ नोंगौ
ओ बेबायदिनो ओमफ्राय ए आइ नि होनोब्ला जोङो ए आइ आव जोङो माखासे नाव ए आइ जोंनो जोङो माखासे खामानिफोर जों मावहोनो हायो
नोंगौ नोंगौ
जोङो लिरनाय खामानिखौबो जों ए आइ नि गेजेरजोंनो मावहोनो हायो जोंनो ओ सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो बुङोब्ला जोंनो माबा मोनसे ओ सानखान्थि एबा जोंनो माबा मोनसे ओ‌ सोंथिनि जोङो फिननाय नांगौब्ला जोङो बै ओ मबाइल बा माबा मोनसे बिदिनो नेट बाहायनानै जोङो गुगुल जों बाहायनानै ओ ए आइ नि गेजेरजों जोङो बैफोर फिननायखौ जोङो मोननो हायो
नोंगौ नोंगौ
जायो बेफोरबो जों बेफोरबायदि खाबुआ जोंना जानानै फैबाय ए आइ जों आरो माखासे जोङो गुबुन हादोराव जोङो नुनो मोनोदि ओ हटेलफ्रावबो जोङो ओ‌‌ मानसि बायदि सारभिस होनाय बा हाबा मावनायखो जोङो नुनो मोनो नोंथां रबटफोरखौ दा‌ ए आइ नि बेफोर जाबाय ए आइ निनो मोनफा मोनफा ए आइजों बानायजानाय जेरै ओ हटेलफोराव रेस्टुरेन्टफोराव जोङो साहा होफै साहा ला लाबनानै हैनाय जायखि जाया जाग्रा मुवाखौ रोगानानै हैनाय जोङो मानसि बायदि मानसि बायदि जोङो रायलायनो हानाय
औ
बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो आथिखालाव गोबां ओ जौगाबाय आरो जोङो बे जौगानायनि बा ए आइ नि बा बेफोर टेक्नलजि एबा ओ बेफोर डिजिटेल जानायनि गेजेरजों जोंहा सुबुं जिउआव माने गोबां ओ खाबु जानानैबो फैदों जोंहा माखासे खामानिफोरा खम समनि गेजेरावनो मावजादों बा गोरलैयैनो जोङो खस्थ' गैयालासे बिनो गोरलैयैनो जोङो मावनो हानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो जोंनि सुबुंफोराबो बै गोरलै एबा ओरै गोरलैयैनो मावनो हानाय माखासे खामानिखौबो बजबनानै लानायखौ नुलांदोंसै आरो
नंगौ नंगौ
बेबायदिनो गोबां माने बिथिंनिफ्रायनो जोङो डिजिटेल दिडिजिटेल एबा ओ ए आइ होननानै जा जाजोबनायखौ जोङो नुजोबनो मोनसै आरो औ नोंथां होनोमबा जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै
जागोन नोंथां जागोन
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम